हेल' औ मानि मा टपिकनि सायाव रायलायगोन
बेरायनो थांनाय
जागोन दे नोंथाङा बबे बबेसिम दावबायखांखो बबेनिफ्राय बबेसिम
आंथ' ओरैनो नेपाल ओमफ्राय बिदिथ' गोजान जायगायाव थांफेरनाय जायाखै खाथि खाला थांनाय जायो इदिनो जो जागा भुटान भुटान थांबाय
बेनिफ्राय नोंसि नि खाथि खाला जायगायावनो नों बबे बबे जायगायाव रायज्लायखो ओ बबे बबे जायगायावहाय थां थांफेरखो
खाथि खालाथ' इदिनो मा गुवाहाटी ओमफ्राय उम खाथि खाला ओरैनो होनबाथ' मा उदालगुरि बिदिनो आरो
नोंथाङा दावबायनो माबायदि मोजां मोनो
दावबायनानैथ' गोसोफोरखौ मोजां मोनो माखासे नलेजफोर मोननो हायो मिथियै खोथाफोर मिथियो बेफोरनो आरो ओमफ्राय नों खोन्थादो एसे मा-मा जागा बेरायखो
आंथ' आसाम स्टेटनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय जायाखै आसामनिनो गुबुन गुबुन बिदिनो डिस्ट्रिकफ्रावल'सो थांनाय जादों बिदिनो आसामनिनो जायगा जायगा इदि माबाफ्राव थांबाय आरो जेरै मा होनो भैरबकुन्द' मोनसे बेरायनायनि मोनसे पिकनिक स्पट बियो मोनसे मोजां जायगाया बहुत मोजां बे जायगायाव थांबाय बिनि बेनि वेदारा बहुत कु बिराद माने गुसु मोज जां ओमफाय दैमाफोरा दै दैया बिराद गोजों गुसु बरफ बादि बाव थांनानै मोजां मोनो बहुत नो बिनि अनगायै इनिफ्राय
अ
बेलेग जायगायाव थांनाय जायाखै बेनि अनगायै गुबुन पिकनिक स्पटफोरावबो थांनाय जायाखै बेयावल'सो थांनाय जादों
ओमफ्रायलाय बेलेग स्टे माबाफोरालाय जागाफोरालाय बेथ' पिकनिक स्पट जाहैबाय बेलेग थावनि
बेलेग थावनि गुवाहाटीयावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन ओ बिदिनो फेमास इदि बेरायग्रा मोजां जारिमिनारि माबाफोरखौ नायबाय जेरैहाय कामाख्यायाव थांबाय बालााजि मन्दिराव थांबाय बालाजि मन्दिराव थांबाय बकिस्थ मन्दिराव थांबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो ओ माबायावबो थांबाय मा होनो उमानन्द जेरावहाय ओ मानो सिफ गाखोनानै थांनो दैमा बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारनानै गाखोहैनो गोनां जायोना थांनो गोनां जायो इयाव थांबाय इनिफ्राय गुवाहाटीनिनो बिदिनो गुबुन गुबुन बेबायदियाव बेरायबाय भुपेन हाज'रिका माबायावबो थांबाय इनिफ्राय ओ बेबायदिनो गुवाहाटीनि फिसा फेनला बिदि जायगाफोरावहाय बेरायबाय आरो बेरायनायालाय दावबायखांबाय
उमानन्दआलाय मा रोखोमनि फुजा होयो फुजा होनाय नेमखान्थिफ्रा माबायदि
उमानन्दआवहाय सासे पन्डित थायो पन्डितनि जोहै गासै फुजाफोरखौ मावनाय जायो बेयाव गावबा गाव थांनानै बिदिनो नों पन्डितफोरनि अनगायैबो गाव हारसिंबो खुलुमनानै फैनो हायो बेवहाय जेबो फरमेलि बेबायदि बेबायदिबासो फुजा होनो मोनो बिदि नङा बेबायदि आरो
कामाख्याफोरनिया कामाख्याफोराव मा रोखोमै फुजा मा नो बायदि नेमखान्थि आ होनाय जायो
जों फुजानि सोमोन्दै रायलायथ'ला नामा
जागोन दे।
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा गुवाहाटिनि माबाफोर जायगायावहाय बेरायखांबाय नामा?
गुवाहाटिनिथ' बिदिनो आंबो भुपेन हाज'रिका पार्कफोराव थांबाय बालाजि टेम्पोल ओमफ्राय बिदिनो
ओमफ्राय दानि गोदान खुलि जानाय
अ अ सवाहिदस मारगा
अ सहित समारगा। थांबाय
बेयाव थांखांबाय।
बेयाव साबैसे मुंख्लंफोरनि मुं दंमोन?
साबैसे मुंख्लंफोरनि मुं बेखौथ' आं बुंनो हाला खिन्थु गोबां नुनो मोननाय जादोंमोन आरो।
नोंथांजों लोगोआव साबेसे थांफादोंमोन बेराय नों जेब्लाबो
आंजों लोगोआवथ' लोगो लोगो सानै आं ओमफ्राय आदा सासे साथामोन।
नोंथाङा बेनि अनगायैबो ओ मानो बबावबा पिकनिक स्पट फोरावहाय दावबायखांनानै थांखांबाय नामा?
पिकनिक पिकनिक स्पट होननानै बुङोब्ला दारागाव पिकनिक स्पट बाक्सायाव दङ ओमफ्राय बगामाथि बेयो तामुलपुर डिस्ट्रिक्आव गोलैयो ओम फ्राय सकि सकि पिकनिक स्पटआ बेबो बाक्सायावनो गोलैयो बा खिथ' आं बेलेग पिकनिक स्पट थांफेरनाय जायाखै। बे मोनथामावनो थांदो आरो।
बबेबा जायगायाव बेरायखांबाय नामा?
आउट अब आसाम बाथ' भुटान थां बाय नेपाल आउट अफ आसाम स्टेट स्टेटाव गोल्लैबाथ' स्टेटनि बाहेरायाव थांनाय जाबाय आरोना।
उम
नेपालावबो जों
जेब्ला बगामाथि थांदोंमोन ओ बेनिफ्राय सकिफोराव थांदोंमोन। अब्ला लोगोआवहाय मा मा लांफादोंमोन?
सौकियाव थांनाय समावथ' पिकनिक स्पटसो नालाय जानाय रोखोमनि बेदरफोर लांबाय फेन्टा आरो ओमफ्राय बिदिनो मेथाइ एसे लांबाय ओमफ्राय बिदिनो बेदर लांदोंमोन अमा बेदर सावना जानो। थाखाय बेखिनियानो ओरैनो जों ग्रुप सानै साथामल'सो थांदोंमोन नालाय।
बै जायगायाव थांनानै माबायदि फिल खालामहैदोंमोन माबायदि मोनदांदोंमोन?
बे जायगायाव थांनानैथ' गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो मिथिंगा समायना मिथिंगा हाजो-हाला दैमा-दैसा दङ'। थानानै गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो।
उम
बेनिफ्राय ओम‌ ओमफ्राय नों खोथालाय। मां मान ओं नों शिलंफोराव थांफेरबाय नामा?
शिलंआवथ' थां दावबायनो थांनाय जायाखै। नाथाय थांनोसो प्लानिं खालामबाय थानाय जादों।
औ
थांफेराखै माने थांफेराखै। थांनो गोसो जायो। दावबायनो गोसो। दावबायनानै बै जायगानि मिथिंगाखौ नायनो गोसो जायो बै जायगानि दोरा माबायदि बै जायगा बिगानि यावहाय थांबा माबायदि फिल खालाम गोन बेखौ माने एक्साइटेड जायो मोनसे एक्साइटेड मोनसे थायो आरो। ओमफ्राय बेखौ दा दासिमबो थांनो हायाखै थांगोन माब्लाबा
ओम ओमफ्राय होनबा
दिनै बै पार्कफोरावहाय जेराव वेदारफ्रा बहुत कुल बे बेबायदि जायगायाव थांखांबाय आरो जेरै दा गोदोनि खुलिनाय ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट बे मोनसे दा बहुत मोजां मोनसे जेरावहाय ब्रह्मपुत्रनि नोजोरखौ ब्रह्मपुत्रया ब्रह्मपुत्रनि बोहैलांनाय बुरलुंबुथुरनि बोहैलांनाय दैमाखौ नायनानैबो गोजोननाय मोनो आरो। बिनि खोलो खोलो बार जों माने गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरो। आरो जेब्लासिम जेब्ला साना दोमैलु जागोन अब्ला बै समावहाय बिनि महर आरो सानाव जेसेबांखिनि समायना जायो बेनि बांसिन समायना नुखाङो बिनि ओ सान हाबनायनि मोनाबिलि समजों आरो
औ
बिदि मोनसे गोजोननायखौ लाबखांबाय दावबायनानै बेबायदिनो
बे ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्टा बे फेनसि थिंजायनो जायो आरो ना?
औ ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्टा पेनसि आरो मा होनो पल्टन बाजार फेन्सि ओ बेनिफ्राय ओरै- जाय उम बिथिं थांनांगौ आरो थांनानै
औ औ
नोंथाङा बहाबा नोंहांथाङा नों थाङा बबबा जायगायावहाय गोजान जायगाफ्राव बेरायनो गोसो जादों नामा जेरै दार्जिलिं थांनो गोसो जादो नामा? एनिफ्राय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगा जेरै नों मि नों मोजां दावबायनो गोसो जानाय ओ जायगाफोरनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ जागाथ' दावबायनो लुबैयो दाथ' लुबैनाय जायगा होननानै बुङोब्ला दार्जिलिं लादाख शिलं बेफोराव बेरायनो लुबैनाय गोसो दं सम आरो थासारि मिलायबा मालाबा बेरायनो थांनोसै
दे होनबा दोनथ'नोसै ना
औ औ दे दे